नोंथां।
हेलौ
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
बेयावनो ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां
ओ दा नोंथांखौ आङो फन खालामहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे जोंनि बर'फोरनि बैसागु फोरबो दोरोङारि मोनसे फोरबो बेनि सायाव सावरायनो होननानै एबा बे आयदानि सायाव सायाव सुंथाबैबाबो सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामहरनाय जादों। दा नों नोंथाङा सावरायनो सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ ओ दा बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला बे बैसागु फोरबोआ जोंनि मोनबा ओ दोरोङारि फोरबो बे फोरबोफोरनि गेजेराव मोनसे जों बे फोरबोखौ जोंनि ओ बोसोर गोदाननि जागायजेनन्नाय हिसाबै जोङो बेखौ ओ मोजाङै गाजा गोमजायै खुंफुंलांनाय जायो। ओ दा बे बेलायाव ओ आं नोंथांनिफ्राय बे मोसौ बैसा बैसागुनि सोमोन्दै इसे आङो मोनथिनो लुबैयो।
औ नोंथां औ जोंना मोसौ बैसागो होनोब्ला ओ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ नोंथां।
औ औ
जोंना मानसि बैसागुनि सानसे सिगांहाय मोसौ खौ फुङावनो थुखैनाय जायो।
उम
बेखौ थुखैखांनानै जोङो लाव फान्थाव ओ थाराय गाथ्लि हाइजें हालदै हालदै गोथां बायदिखौ होनानै बायदिखौ जोङो सारना लानाय जायो। आरो बेनि उ उनावहाय जोङो मोखौनाव जोंनि ओ हांगार हाथफ्ला सारायनि सारायनि हाथ'फ्लाखौ हुख'नानै जोङो बेखौ थाव गोथांजों गलायनानै जोङो मोखौनाव फथा फोथा फोननाय जायो।
औ
बेखौ फोनखांनानै जोङो ओ फोथाराव ओ लांनाय जायो ओमफाय जोङो मोना बेखौ मोनायाव लाबनाय समाव जोङो बेखौ गोदान फाकाजों खानानै जोङो ओ मोसौनाव पुजा होनाय जायो।
ओ
औ
ओ बेबादिनो औ औ बेनि उनाव औ बुंनो हागोन नोंथाङा
औ नोंथां जोङो फुजा होखांनानै जोङो मोसौनो बिदिनो थालिर बायदिसिना दौनाय जायो नोंथां
अब्ला बेबादियैनो मोसौ बैसागुखौ नोंसोर नि बा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय खुंनाय जायो बिदिब्ला
औ नोंथां
औ ओ बेनि उनावथ' जोङो मोसौ बैसागु खालिनो जोङो गोखा गोखै जानायनि ने खानथिबो दङ
औ नोंथां
औ दा बे दिनखालि जोङो ओ माखासे जौसे से थाद ओ बिदनि जोङो ओंख्रिफोर बा मैगंफोरखौहाय जोङो बारिनिफ्राय बा ओ मिथिंगानिफ्राय जोङो बेखौ खनथुमनानै गोखा गोखै ओंख्रिखौ जोङो संना नै जायो ओ दा औ दा बैफोर ओंख्रि बा मैगंफोरनि बेलायाव जोङो माखासेखौ बुंजोबनो हायाब्लाबो आ मानैसनि मुं फोरखौ आङो बुंना होनो सानो बेनि गेजेरावनो जोङो बै थालिर फस्लाफोरखौ आ एबा मानिमुनि गिदिर फिसा आरो जोग्लावरि आरो बुंनो थाङोब्ला मैथा गोखा गोखै फाथो लाइ बेसर थाइजौ गोरलै औ थाइजौ फिथाइ गोरलै खानथाल फिथाइ बे गोरलै बायदिसिना बेनदों खिफि बेनदों
औ
मायसुनद्रि नोरसिं बिलाइ आरो बिदिनो गोबां दङ आ माखासे औ मैगं जोङो बारिनिफ्राय खनसायनानै जों बेफोरखौ बेदरफोरजों संनानै जानाय जायो
औ नंगौ नोंथां
औ जोङो बेखौहाय जे जोंनि फैबाय थानाय बोसोर फोराव बा समफोराव जोंनि मोदोमाव जाहाथे बायदिसिना बेमार आजारफोरा साबनो हाया बा जायगा लानो हाया बेनि थाखाय जोङो बे गोखा गोखैखौहाय खांथिंनानै जों मुलि हिसाबै जों बेखौहाय जानाय जायो नङा होनबा दाथ' आङो गोखा गोखैनि सोमोनदै नोंथांनो फोरमायलांबाय दा बेनि उन खालि जे मानसि बैसागुनि सानखालि गिबि सानखालि जोङो मा मा खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै हरजागोन
औ नोंथां जोंना मानसि बैसागु खालि गिबियावनो जोङो बाथौ बाथौआव फुजा होनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो फुजा होखांनानै जोङो उनदैया गेदेरखौ खुलुमनानै गेदेरनिफ्राय बोर लायो आरो उनदै आरो जोङो गासैबो गामियाव ओंखारनानै जोङो गास गामिनि गासैबो बोराय बुरै बेफोरखौ जोङो बेसोरखौ जोङो खुलुमनानै सनमान होयो। नोंथां ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ओ बेनिफ्राय जोङो सोरबा खायसे खायसेया ओ जोंनो बिदिनो खुलुमनाय समाव जोंनो अनथोब महरै मायबा मोनसे होनायखौ जोङो गोसो खुसियै नाजावना लानाय जायो नोंथां। औ
ओमफ्राय औ ओ बेनि बै गिबि सानखालिथ बिदिनो थाङो। ना बारलाङो समफोरा उम नखरनि नखरनि बाथौ थानसालियाव खुलुमनायजों लोगोसे गावसोरनि आ बैसोआव गेदेरफोरनिफ्राय जोङो बोर लायो‌ जोंनि बैसोआव उन्दैनिफ्राय उन्दैफोरनो बोर साबस्रिनानै होयो। आरो बेनि ओ अनगायैबो जोङो बै बैसागु सानखालि जों जोंनि थैनानै थांनाय आबै आबै मोननो जोङो गोथै सि बावनाय जायो फिथाफोर ना आरो बेनि अन अनगायैबो जोङो बे सानखालिनो रायजोनि बाथौ थानसा सालियाव थांनानै आर'ज खालामनाय जायो। आ दा जोंनियाथ बेनि उनखालि बैसागु मोसानाय एबा बैसा गु मागाय मागिनाया जाजेनो नं नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
दा आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो जे बै बैसागु रंजानायाव जोङो मा मा दामजुफोरखौ दामनाय जायो एबा बाहायनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथाङा।
औ नंगौ नोंथां जोंना बैसागो मोसानायाव ओ गोबां बर'नि दामजुफोरखौ बाहायनाय जायो। जेरै जोंना खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना, जाबस्रिं, थरखा बायदिखौ लानानै जोंना ओ बर'नि बेफोरबायदि दामजुफोरखौ लानानै जोंना मोसानायखौ नुनो मोनो आरो जोंबो मोसाबोनो मोनदों बेजोंनो।
औ
औ नोंथां
खासे औ माखासे खुगा मेथाइफोरखौबो रोजाबनानै जोङो मोसानाय जायो आरो नोंथाङा बैसागु आ बै बैसागु रंजानायाव रंजाफेरबायबा नोंथाङा बै बै सागु रंजानायाव ब दामनाय दामजुफोरजों माखासे खुगा मेथाइ फोर रोजाबोब्ला एसे फोरमायनानै होनो हागोन नोंथाङा मा मा खुगा मेथाइ बिदिनो रोजाबनानै ओ मोसायो।
आं थ बिदि रोजाबनायनि बागै बारा एसां मोनथिया थेवबो आङो जा रोंगौ जा मोनथिगौ मोन मोनफा मोननै बेखौनो बुंनानै होनसै। जोंना जेरै बैसाग बैसागु मोसा सानायाव खाम सिफुंजों गोरोब नाय बागुरुमबा बेफोरखौ मोसानाय जायो नोंथां।
औ औ औ नंगौ। ओ नोंथाङा बुंलांबाय ओ दा बिदिनो गोबां दङ जे बिजामादैया ओइ बिखुमजोखौ ओ बा बिखुनजोआ बिजामादैखौ जंखायनानै बा सेंग्राया सिख्ला खौ एदावनानै बिदिनो मोसायो रंजायो बायदिसिना माखासे जोंनि बर'नि खुगा मेथाइफोरखौ ओ रोजाबनानै बैसागु बोथोरावहाय ओ रंजायो मोसायो आरो बिदिनो जोङो ओ जोंनि आथिखालनि मुगायाव जोङो स्नि सानहा लासै ओ रंजानायखौ एबा मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालनि जुगाव जोङो बेखौबो नु नो मोनो जे ओ बिदिनो न' न' मागिनानै रंजानायनि अनगायैबो जोङो सायनासालियाव ओ बैसागु रंजानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां औ
थिखालनि मुगायाव आ मुगाजों गोरोबफानानै बिदिनो जोङो माखासे सायनासालिफोराव बिदिनो बैसागुनि रंजाथाइ बा खुंफुंनाखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि औ हारिमुखौ दिन्थिफु फुंनोबो खाबु मोनो। ओ दा ओ नोंथांजों बेबादिनो बैसागुनि सोमोन्दै गोबां खोथा बाथ्रा रायज्लायनानै मोजां मोनबाय। आ थारैनो आ जोंनि बर'नि माखासे आ बिदिनो बै सागु फोरबोफोरा जोबोरैनो ओ मोजां गाजा गोमजायै जों दिनैसिमबो खुंफुंलाङो बिदिब्ला अब्ला बेखिनियावनो आङो दोनथ'सै होननानै नोंथांखौ ओ खावलायहरनाय जाबाय।
गोजोन्थों नोंथां
नोंथां औ गोजोन्थों औ